औ हेलौ नोंथां
औ मिस खोनादोंना
औ खोनादोंदे
मिसा मिथिथो मिथिदो जानो हागौना आं मानि थाखाय हरदों
औ मिथिदों सार हेलौ नोंथां नेटआ स्ल' जादों नामाथाय एसे जागाखो सोलायनो हागोन ना हेलौ देमानोबा हेलौ हेलौ हेलौ नेट गैया नामा नोंथां हेलौ नेटनि प्रब्लेम नोंथां खोनाला जेबो